हेलौ खोनादोंना खोनादों दा?
औ खोनादों
उम नोंनिखौ जि फिसा खोनाफैदों। नों
दाबो दाबो? दाबो खोनादों फिसा?
औ औ
मोजाङै खोनायाखै दाबो?
खोनादों ओमफ्राय खिन्थु जि फिसा आवाजानो।
फिसा खोनादों ने?
औ
बयबो बिदिनो होनलाजोबदों आंखौ फिसा फिसा खोनादों होनना।
अखा हादों नामा नोगोदनो?
अखा हादों नै बिरादनो। नोंसिनिथिं हायाखैनामा?
हादों। ओमफफ्राय बांद्राय बुरजा नङा आरो। उम हो
बाब हरनिफ्रायनो हागासिनो दं।
दा हाबावगोन खोमा नागाराखै दाबो थाइफ्रिगासिनो फिसा फिसा। उम
फ्राय अबेनिमोनलाय नों सिना गामिया?
बेंथल
बेंथल
उम
बेंथलनिसो नों ओमबा
हा
ए होमबा बेंथलनिसो होनदां।
औ
ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय आङो।
माथो ओंख्रि जाखो?
हा
माथो ओंख्रि जाखो होनदां?
माबासो मा होनोमोनलाय बोरमा ओमफ्राय आलु। नोंहालाय?
जोंनाबो माबासोमोन सबाय बिमा फाजा ओमफ्राय है मैयानिसोमोन ओंख्रियानो आं फुङाव जादोंमोनना।
ए
मैयासो जादों जोंहाबो बोरमा आलु।
थ फिसा फिसा
दाबो मोजाङै खोनायाखै नामा?
उम हो
दाबो खोनायाखै?
मामबार लाय इयार फन सोदों नामा?
अ' इयार फन सोदों आं ओंखायनो इदि खोनादों।
ओंखायनो इदि खानादों खोमा?
माबालै आंना स्पिकारा गाज्रि ओंखायनो इयार फन सोबाबो जाया।
ए
मोजां खोनाया।
ओमफाय मारै दङ खबर सबर?
खबर सबरथ' बिदिनो दङ दासान्दि थिगैनो।
उम
नोंहालाय माबायदि खबर सबर?
दं‌, मैया ना दाख्लै नुदोंमोनथ' आं नों
आंखौ?
थाय
आंखौबो सिनाय बावो नामा नोंलाय?
फैदोंमोन नामा?
आंथ' थांबाय थायो बेंथलाव मैयाबो थांदों थांलाबाय थायो।
उम आं
नोंखौसो सिनायबावासै आं, नों आंखौ सिनायबावबाय।
खोब
हेलौ हेलौ सिनायगोन ने? नोंथ' बेंथलाव फरायो दा?
औ
नों बि सासे फंबाय दंनायजों थाफायो नामा? एखमबा लोगो मोनबोलाबायो आं।
औ
अ ओमफ्राय खबर-सबर माबोरै दा सान्दिलाय? दाथ' आं ओरैनो दङ जिरायनानै।
उम
द'खान फिसा होयो ना आं न'आवनो न'आव। अखाबो हादों बिराद बेखार थायोमोनना मा खालामनो
उम मा रायलायनोसो जाबाय आं
आन्दायो ने?
ओंखायनो ओमफाय ओरैनो अखा हानायखाय गोदाव-सोराव मोनला बायनायखाय
आंबो दिनैसो बे ग्रुपाव नङाबा हरफेरखाया आं रावनावबो। गोसो जानानै‌ हरलागासिनो। दा सानै मानसिजों रायलाय खांबावबाय आं।
ए।
औ औरैनि मा होनोलाय
अबिथिं जायनि
औ ओरै एंखोरबारिनि सासे सासे अबेनि होनदोंमोनथाय बावबावसै आं
ओम‌ आंनि टावारखौ मोजां खोनादों दा ना गाज्रि
नोंनिखौथ' नोंनिखौथ मोजां खोनादों दिसथाब गैया ओमफ्राय माइफोर गैया नामा नोंसोरा लाय हेल' हेल'
गायो- गायो
गायथ'आखै आमफ्राय
उमहो दाबो खोथियानो जौवाखै
जोंनाबो‌ जौथ'वाखै गायनाया गायो जोंहाबो
बिगा बैसे गायो
बिगा बेसेब बांद्राय गैयालै न'नि गोजा ओरैनो माबाल' दं स्नि- दाइन बिुगाल'
उ जोनां गया माबा जानानै आथाल' गायो साथामल' मानसि
साथामबो ने ए हैै थोयोना। साथामजोंनो बिगा-
आगलाय लायो सो।
सासेयाव बिगासे जाबाय ने। बारासो गोलैबावो नोंसिना। जोंनाबो साथाम ल'खा। सानै साब्रै ओमफ्राय सासेया बिनानावा बेंथलावसो थायो बेंथलावसो फरायोना।
मा कलास
खोनाया
मा क्लास फरायो?
बिनानावा?
उम
बे फर्थ सेमिस्टाराव मोनबाय।
ए मा नामथाय?
सनेहा बर'। सिनायबावगोन सो दां फुंबिलि होनो फुंबिलि होनो फुंबिलि औ सिनायगोन दां ना फिसा। फिसा‌ मानसिया आं बायदि।
ए।
नोंहालाय बेसेबां फरायो?
फार्स्ट सेमिस्टार दासो।
फास ने?
उम
ए होनबालाय सिनायगोन दां?
सिनायनाया सिनायगोन आं सिनायजोबखायो माने लोगोफ्रानो बिदि क्लासनि गोैजाखा नालाय।
गरम
अहाय दलपारा।
उम
दला फारायाव- थायो ना ओरै बेंथलथिं थायो? दलाफारायाव थायोना हरै बेंटलथिं थायो होनदां?
दलाफाराया
ओरैजाय। कलेजथिं फैनानै जे मोनसे- माबा दङ ना।
माबा दालाय बे बाजारजों दालाय। लामा थांनाय गैया होनोमबा बिथिं थायो।
औ
ओमफ्राय थाला बायोना बेहाय।
उम
बेयावसो थायो बियो बाजारनि ससे थांनांगौ साहाजों।
बारलांनानै दा।
औ बारलांनानै। दालाय बे। बिल बिल्डिं गोदान लुवाखै होनबा सानजाजों मा माने
औ औ औ।
ससे थांनांगौ बेयावनो थायो।
मोनथिबाय। धानेशवरनिथिं।
नोंहालाय बेसेबां फरायनाय। बेरायाखै।
आंथ' दा फरायलालै।
खमफ्लिथ खालामबाय।
खमफ्लिथ खालामना थाबाय आं। माबायावनो खमफ्लेर जादों नैरोजा नैजिब्रैयावनो।
औ।
बोसोरनै जाबाय दा ओरैनो थानाया खामानिसो मावहैला बायो जेरावखि जाया।
मोजां ओरैनो थास्लायस्लाय माथो खालामनांगौ।
जेराव मेराव होलांला बायगोन ओंखायनो जेराव खामानिखौ नायना मावहैला बायो। एखमबा लाजिलाय लाङो उफाय गैया होमबाबो।
लाजिनानै मोनजायो नामा?
मास्टार दंलाजोबोना एखमबा लोगो मोनहैलाजोबो।
होम। अबाव फरायनायमोन सिगांलाय?
उम
बेंथलाव फरायनो नागिरदोंमोन गैया औ खाथियावनो फरायदों।
साइन्स साइन्स लादोंमोन?
साइन्स नङालै ओरैनो आर्टस लानासो फरायदों।
उम।
नोंहालाय मा मा लाना फरायदों?
साइन्स लादोंमोन ओमफ्राय आर्टसाव बासलायफिन
आ आ बिदिनो
माने आं माबा लायाखै मा होनोमोनलाय बाय' लायाखैना।
ओं
ओमफ्राय फिजिक्स मेथ्सखौ जि गोरा मोनबाय आं डिग्रि लाहैयासै।
गावनि हानाय बादिखौ लानांगौ।
होम
बांद्रायखौ जुजिना लाब गैया ना मा होनो? बेरायला बायाखै ओमफ्राय जेरावबो?
मा?
बेरायलाबायाखै दासान्दि जेरावबो?
गैया बेरायनोनो मोनखाया बेरायखायानो ओरैनो बेंथल थांबाय गोसोबा। मेथाइ जाहैबाय फैबाय बिदिल'। मा?
ओमफ्राय गोसोबावबा?
गोसोबावबा?
औ।
गोसोबावबा बेरायनोनो मोनालै।
बेरायनो मोननानै
मालाबा गोब्बावजों लोगोफोरजों थांबाल'।
ओं बेैया आंगोगखार गै दासान्दि
ओम लोगोफ्रा गैला गावस्र जोबबाय मालाय थांजोबबाय
आंहाबो गैला फुराना लोगोफोरा गावबा गाव जालां जोब्बाय मालाय सोरबा सोरबा साख्रि मोनला हैैजोब्बाय सोरबा सोरबा बेलेख खामानि बा दा गैला गावबा गाव जालांजोबबाय खबर लालाय
जे हादों आखाया आयौ खोनायासै नोंखौ खोनाफैयासैनो नोंनिखौ टाइम जाबाय
थाइम जाबाय
औ
दे होनोमालाय दाहाय टाइम मोनबार खनसे रायलायबावसो ना मा होनो औ दे दे औ दे वाट्सएपाव मेसेज हरनो दोन औ
औ दे